हेलौ औ नोंथां ओ मा खालामगासिनो नोंथां
नोंथां आं दायो नै ओरैनो माने ननि बारनडायाव जिरायनानै दङ नोंथां
होमबा नोंथां जोङो एसे ओ जोंनि बरफोरनि जानाय ओंख्रि बेखौ बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै जोङो जेरै ना नारजि आरो नाफाम बे मोननै आयदानि सायाव जोङो सावरायनोसै नोंथां
जागोन
औ आङो गिबियावनो ज नाफामनि बागै एसे फोरमायग्रानै होनोसै जोङो बेखौ माबायदि बानायो ओमफ्राय जोङो मा रोखोमै मा म जों जोङो संनानै जायो बेनि बागै औ जोङो नाफामखौ बानायनोब्ला बा नाफाम होनोब्ला जोंनि बेयो बरफोरनि मोनसे नांजाबना माने बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा नाफाम होनब्लानो माने खुदै गरद जालाय मोनसे ओ माने मुंखौ खोनालबानो बिदि जाग्रा मुवा
नंगौ नंगौ
औ बेखौ जोङो माने गुबैयै बरफोराल माने जुनियै बरफोराल बेखौ बानायनानै जायो थिग बेबायदिनो जोङो बै नाफामखौ बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो ना गोरान नांगोन जोंनो ना गोरानखौ जोङो बिदिनो फोरानना लानानै मोजाङै फोराना लानानै उनाव बेहाय जोङो थास' देन्था नांगोन बेनिफ्राय बे थास' देन्थाखौ लाबोनानै बिनि बिगुरखौ जिरनानै साफा खालामनानै ओमफ्राय
फ्राय
ना गोरानजों होफानानै बेखौ दिंखि एबा उवालाव जोङो देयो
नंगौ
ओमफ्राय बिदिनो गुन्दै देनानै जोङो औवानि हासुं दाननानै लायो औवानि हासुङावबो सोयो। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोङो मालाबा समाव प्लास्टिकनि भयामफोरावबो सोयो। बेबायदिनो जोङो सोनानै बेनि खफाखौ माने मोजाङै गोरा रां ओ बार हाबनो हायै बायदि मारि आरो नङाब्ला जुदि बेयाव ओ बारफोर एसे हाबोब्ला बेयो अब्लानिया जानाय ज जाला आरो गाज्रि जायो बोरैबा जानो हायै जायो बेबायदिनो जोङो नाम
नंगौ नंगौ
हन औ महाय बेखौ जोङो लगे लगे जायोब्ला जोङो बिनि नाफामनि गुबै माने थावनाय बेखौ जो मोना जो बे दान मोनसेसोनि उनावसो बे नाफामखौ जोङो खुलियो माबानिफ्राय हास'निफ्राय खुलिनानै जोङो बेखौ जानो माने जि जेसेबां जायो। बेखिनिखौ जों ज जागोन बेसेबांखौ बा नांगौ बेसेबांखौ जोङो दिहुननानै सङो जोङो जेरै बेखौ गावबो जाबो मालाबा समाव जोङो एवनानै बा संनानै जायो। बिनि उनावहाय आरो जोङो नारजिजोंबो गोबां समाव माने मानसिफोरखौ एसे थेब थेब बाथोन बिदि संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओमफ्राय आरो जोङो थास' बिसुंफोरजोंबो बे नाफाम नाखौ रदबनानै एबा थेब थेब संनानै जोङो जायो। माने बेबायदिनो गोबां रोखोमनि
मैगं बा गाव हारसिङैबो जोङो बे ना हामाखौ संनानै जायो। नांगौ नांगौ
ओमफ्राय अ नोंथाङा एसे बे जोङो नारजिखौ माबायदि बानायो माहानि बेहानिफ्राय मोनो
नंगौ नंगौ जोङो मा रोखोमै मा मा जों जोङो जायो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोर फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां? हागोन नों थां हागोन हागोन औ माने जोङो नारजि थि होननानै बुङोब्ला माने जोंनि बर' समाजाव फ्राय रावबो मिथियानो गैया आरो नोंथाङा। ना नारजि होनोब्ला माने जानोबो गोथाव नाथाय बे बे नारजिखौनो जों बबेनिफ्राय मोनो माने जों बे खौबो एसे माने बिजिर नाय नांगोन आरो नोंथां जै खौ मोननो एबा जों बुथुमनो गोनां जायोब्ला जेरै दैज्लां बोथोर बोथोराव फोनाय जाय फाथो ना फाथोखौ फाथोखौ फोनो थाखाय जों गोबां जायगाफोरखौ थाग थियारि खालामनानै लाग्रोनाय जायो।
औ
दैखौ फाथोखौ मोजां खालामनानै गोजौ देरहोनानै बिनि बिलाइफोरखौ मोजां खालामनानै बै फाथोनि जिनाखि बिलाइ बेखौ जोंनि बर' आइजोफोर हक नङाब्ला एबा सोरबा सेंग्रा नङाब्ला हालुवा माने जेबो हिन्जाव एबा हौवा बासियालासे बै फाथोनि बिलाइ जाय नारजि नै बै फाथोनि बिलाइखौ खानानै लायनानै माने न'फोराव जेन'बा बै औवाजों बानायनाय माखासे बे सान्द्रि संग्राय नङाब्ला दारहा नै बै दाहाराफोराव मोजां सान्दुङाव फोराननानै माने बेखौहाय ओ गोबाव सम फोराननो माने सान्दुङाव गोबाव ओ साननै सानथाम सप्तासेहालागै ओ मोजां रानसान्दि ना रानसान्दि मोजां फोराननानै दोननाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो बे फोरानखांनायनि उनावसो माने जेब्ला रानो मोजां जायो अब्लासो बेनि बेयो नारजि मुं मोननो मोनो आरो नोंथां। नारजि मुङा बै जेब्ला गोरान जायो थफ्ला खाथबनानै ए बा खाथुबनानै दोनजानाय जायो नै बे समावसो नारजि होननानै महर मोनो आरो नोंथाङा औ
माने बेबायदिनो नारजिखौ जों ओ गोबां रोखोमै जानो हायो माने जाय समाव ओ खाथुबनानै दोननानै जाय समाव जानो गोसो एबा माबेबा समाव लुबैब्लानो माने बेखौहाय ओ गोबां माखासे ओ मैगं थाइगंजोंबो एबा बे बेदर नङाब्ला गाव हारसिंखौबो जानायखौ नुनो हायो आरो नोंथां। जों नारजि जि अमा होनोब्ला जोंनि बर' समाजाव मोनसे जोबोद मुंदांखा माने बर'नि खायद' होननानै जों हमनानै लानो हायो। आरो बे नारजि अमाखौ संनो थाखाय जों माने माबोरै सङो होनोब्ला जोङो गिबियावनो बै नारजि जाय फोराननानै दोननाय बेखौहाय ओ जोङो बबेबा बाल्थिं नङाब्ला ओ थौ फोराव नङाब्ला सारायफोराव जों गिबियावनो बेखौ सोम औ नोंथां
नोंथांना नेट मोनाखै खोमा एसे मोजां खोनायाखै नां नांथादों
नांथारदों ना दायो दायो मोजां खोनाहैबायना नोंथां?
खामायदो एबार
खोनाबाय ना?
औ खोनादों।
औ बेबायदिनो नोंथां ओ माने नारजि नारजि अमाखौ संनोब्ला जोङो बै नारजि जाय फोराननानै दोननाय बेखौहाय माने जों माखासे बाल्थिं नोङाब्ला गामब्ला ब्ला नोङाबा थौ बेफोराव सोमनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां
औ
सोमनानै लानानै बिनि जेनाखि फिसा फिसा रोदा थायोना बै रोदाफोरखौ बोस्रोबनानै गारनानै बेखौहाय साफा ओ साफा सुनानै जों लाग्रोनांगोन आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ दैयावहाय मोजां ओणरुग्रोनानै लानांगोन जेब्ला रुनायाव माने जों माखासे खारैफोरखौ होनानै जों बेखौ मोजां रुनानै लानानै औवानि बानायनाय सागंफोरजों मोजां सा साग्लिनानै लाग्रोयो आरो नों
औ नंगौ नंगौ
ग्लिनानै लानानै बेबायदिनो जोङो अमाखौहाय अमा बेदरखौहाय जोङो मोजां गोदानानै ओ थाव बानलु संख्रि सामब्राम मस्ला मस्लि होनानै मोजां ओ एवनानै एवफ्रामनानै लाग्रोनानै जेब्ला बै नारजिया गलियो बे गलि गलियोब्ला बै अमाजों अमा बेदरजों आरो नारजिजों जमा खालामनानै बेखौहाय गोबाव सम गोदौनानै संख्रिफोर साखिनानै बेखौहाय खांनानै जानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
बेबायदिनो अमा आरो नारजिनि माने ओ गोथावा जोबनो गैया आरो नोंथां माने बुंनो थाङोब्ला आरो जों अमा बेदर बा जों बेदरफोरजोंल' जाया नारजिखौहाय माने जों गोबां रोखोमैबो जानो हायो जेरै माखासे गोबां सुबुंफोरा बैखौहाय माने दैयाव सोमनानै बोखांनानै ओ जेबो ओंख्रिफोर गैयाब्ला फानलुफोरजों बाथोन देनानैबो जों जानायखौ नुनो मोन्दों आरो थां बेबायदिनो आरो बेजों लोगोसे ओ गाव हारसिंनो भाजाबो एबा ओ भाजाफोर खालामनानैबो जानायखौ नुबोदों आरो नोंथां
नोंंगौ
औ बेबायदि जानायखौबो नुयो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथांमोननि साइडजों बे नारजिखौ माबायदि जायो नोंथाङाबो एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
औ जोङो नोंथां नारजिखौ जोङो माने गोबां रोखोमै जायो नोंथां ओ जोङो गाव खारै होनानै जों गाव गोजाबो संनानै जायो ओमफ्राय मालाबा समाव जोङो ओ दालिजोंबो बे नारजिखौ संनानै जायो नों मोजां जायो जानो लागै ओमफ्रायथ' जोङो आरो नारजि होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोंनाव गोसोआव फैग्रोयो मा अमा बेदर नारजिजों अमा बेदर बेखौ जोङोथ' जाखायो बयबो ओमफ्राय बेनि अन
गायैबो आरो जोङो नारजिजों जों अमा बिबु अमा बिबुफोरजों नारजिखौ जों जायो नंगौ बिराद‌ मोजां मोनो नंगौ नंगौ खायफा खायफा समाव जोङो गोखा जानो लुबैयोब्ला औ बे नारजिखौ जोङो गोरानखौ
सोमना दोननानै उनावहाय जोङो सामब्राम गोथां बानलु सामब्राम गुफुर बायदिसिना हाना लानानै गलाय गोथां गोथां गलायनानै सिफ्लेनानै जोङो बेखौ माने जायो आरो बिदिनो नोंथां। औ नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै औ दे नोंथां।
औ
मा